हेलौ औ नोंथां औ
खोनादोंना नों
औ खोनादों। नोंथाङा मा खालामबाय दं?
आं ओरैनो जना दं नोंथां।
आतसा औ। नोंथांनियाव आं मोनसे बाथ्रानि सायाव सोंथि सोंनो थाखायसो फन खालामदोंमोन आरोना सोंजागोन ना?
औ सोंजागोन नोंथां।
जोंनिया दा दैज्लां बोथोर नालाय नोंथाङा दैज्लां आरो मेसें बोथोरनि जेरै आबाद मावनायनि सोमोन्दै। एसे फोरमायना होलाय
दैज्लांआवथ' जों गिबियावनो माइ आबादा जोंनि आसामाव जोबोर गाहाय नोंथांनो आं दा माइ आबादनि सायाव एसे फोरमायना होनि।
औ फोरमायलाय।
खौ मावनो थाखाय जों गिबियावनो ओ माइ माइग्लि एबा माइसा माइ बेखौ जों गिबियाव दैयाव सोमना दोनो।
औ औ नंगौ।
बस्था नङाबा एबा मनाफोराव खाथेनानै। मोजाङै सोमना दोनो। जाहाथे माइआ मोजाङै गाजा अरनायाव मोजां जायो बेनि उनाव साननै सोमना दोननायनि उनाव बेखौ जों बोखांनानै ओ न'आव हायाव मोजाङै बस्था एबा थालिर फस्लाजों खोबना दोननाय जायो बेन नि उनाव जों हाखौ मोजाङै एवनानै बेखौ फोनाय जायो। बेखौ जों फोखांनायनि उनाव बेखौ जों फुनानै मोजाङै माइ गायनो थाखाय थियारि खालामना लानाय जायो।
अ नंगौ।
माइखौ जों गायनो थाखाय हाखौ मोजाङै एवना लाग्रोयो।
अ नंगौ।
जेबो असुदिबि असुबिदा जाया बेनि उनाव जों माइखौ मोजाङै गायो।
औ नंगौ।
माइ माइखौ जों
औ।
गायखांनानै बेवहाय जों बायदिसिना हासार मुलै रायनारि हासार गोबोरखि हासार बाहायो जाहाथे माइफोर रा एसे मोजां जायो।
औ नंगौ।
बेखौ बेनि उनाव जों माइखौ गोजां बोथोराव हाहैनाय जायो।
औ नंगौ गोजां बोथोराव हायो जों।
नोंथाङा दा गो मेसें बोथोरनि सायाव एसे बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन हागोन हागोन दा जोंनिया मेसेेर बोथोर बुङोब्ला थ' जोंनिया जेरै नोंथांआ बुंदों दैज्लां बोथोरनि बुंखांबाय दैज्लां बोथोर जोबनायनि उनावनो जोंनिया मेसें बोथोर सफैयो नङा होमबा? मेसें बोथोराव जोंना फोथाराबो जोंनिया जेरै माइ साया ना ओरैनो गोग्लैना थायो नालाय जोङो बे समाव जोंनिया जोंनिया गोबां मानसियानो जोंनिया फोथारखौ खालि दोनना लाबानो जोङो ट्रेक्टरजों हालेवजोबनानै जेनेबा हालेवखांनायनि उनाव जोङो बे गोबाङानो बेसर फोयो आरो गोबाङानो आलु फोयो दा आं नोंथांनो बेसर बेसर आरो आलु फोनायनि बागै एसे फोरमायलांनि। गिबियावनो आं बेसर फोनायखौ फोरमायनोसै आरो ना। जोङो बेसर फोनो थाखाय गुबैयावनो जोङो बेसरनि बेगरखौ लानाय जायो। बेसर हालेवखांनायनि उनाव जों बेसरनि बेगरखौ नार्सारि बा खायफानियाथ' न'आवबो दोनखायो नालाय फोनो थाखाय बेखौ लांनानै जोङो फोथाराव फोहैयो। फोहैनानै दोनो जोंनिया जेनेबा माहासे बा माहासे जिबा जि नैजि दिननि उनाव जोंनिया बेसरा जेनेबा जौ फुहांबा जों बेखौ गोबां मानसियानो जेरै बे थाव दिहुननायनि सिगां बेखौ मैगं हिसाब बैबो जायो बेसरखौ नङा होमबा नंगौ बे बि मैगं हिसाबैबो जायो आरो बेनि उनाव जोंनिया बेसरा जेब्ला बिबार बारो बेवहाय जोंहा मुलि होयो जाहाथे बेसर आबादा जोंनिया मोजाङै मोजां जायो
औ औ
बेनि उनाव जोंना जेब्ला बेसरा फिथाइ थायो फिथाइ थायनायनि उनाव जेब्ला बेसरा मोनो बे बेसरा मोनो माने जेब्ला फुनो हानाय जायो अब्ला जों बेसरखौ फुनानै जोङो खायफाया फोथारावबो नाखायो आरो खायफाया न'आव लाबोनानै नायो नङा बा न'आव लाबोना नानाय जेब्ला जों जेनेबा लाना फैबाय आरोना न'आव नङाब्लाबो फोथारावनो नाखानानै लाना फैनायनि उनाव जोङो जेनेबा थावखौथ' दा जोंनो नां थारगौ नङा होनबा थावा जोंनि थाखाय जोबोर गोनां उ जों थावखौ जेरै बेफोरनि उनाव जों बेसरखौ लाना फैनानै जोङो बेसरनिफ्राय थाव जानाय नालाय जों बेसरखौ जोङो थाव फेरेदो थाव फेरेदनायनि
औ औ
न'आवबो जों न'आव जानायावबो बाहायो आरो जोङो जेरै फानहरनोबो हायो जोङो न'आव जा खायफा जोंनियाथ' गोबाङानो दानिया थाव नांगौ नालाय गोबांखोनो जोङो नांगौखौ न'आव लाखिनानै नांगौखौ न'आव लाखिनानै बाखिखौ जों फानहरो फानहरनायनि उनाव जोंहा रां जा रां मोनो बेफोरबो जोंनो हेफाजाब होयो खामानि मावनायफोराव औ औ दा आरो आं आलु आबादनिखौ फोरमायबावनि सै आरोना जों आलुखौ माव जों आलु गायनो थाख खाय गिबियावनो जोंना फोथारखौ जोङो एवग्रोना लानाय जायो जेनेबा जोंहा बोरि फोथारफोरखौ जोङो खेबसेनि बारा एवो आरोना खेबसेनि बारा जाहाथे हाया गुन्दै गुन्दै जायो आलु गायनो थाखायथ' जोंनो हाखौ मिजि मिजि खालामनांगौ नङा बा गुन्दै गुन्दै बेनि थाखाय जोङो खेबनै खेबथामहालागै एवो आरो ना फोथारखौ ट्रेक्टरजों आगोलथ' जोंनिया मोसौ मैसोजों औमोन दानिया ट्रेक्टरजों एवबाय एवखांनायनि उनाव जोंहा बेखौ मोनसे ए जेनेबा आलुखौ लाबाय आलुखौ लानानै जोङो बेखौ हा खौ हायाव मोन से सारि सारि जेरै लाइन बाय लाइन जोङो सारि सारि बेखौ जोङो हाखौ बुरो बुरनानै बेयावहाय जोङो आलुखौ फबनानै दोन फबनानै दोन्नायनि उनाव जोंना जेनेबा आलुवा आलुवा देरैनि सिगांनो जोंहा बेहाय जि खा बा नाराखौ खोबना दोननायखौ नुनो मोनो जों नङा होमबा? जाहाथे जोंनिया आलुजों देरनायाव मोजां जायो बेनि उनाव जेब्ला आलुआ देरो देरखांनायनि उनाव थ' जोङो आलुआ बुरनो जानायखौ जोङो मिथिखायो जेरै आल'ब बुरनो जाब्ला जोंनिया बिलाया बिलाइआ गोथां जानाया बे थैनानै जोंनि गोसोम जालाङो लासैनो बेवहायनो जों आलुखौ बुरनो हानाय जाबाय होनना हमना मोनो आरोना
औ नंगौ
बिदिनो आर ना जों आलुखौबो बानाय आरो बेनि अनगायैबो जोंनिया जेरै बेफोरनि अनगायैबो गोबां आबाद दं जों जायखौ दैयज मेसें बोथोर बोथोराव दिहुनबावनो हायो जेरै दा मसें बोथोराव जों बिअनगा अगायैबो जों दा फोथारफोराव जोङो गाजर फालौ आलु पियास बायदिसिना गोबां नुनो मोनो आर ना आरो जोङो बेनि उनावबो जोंना मा होनोलाय बेखौ दैज्लां बोथोरावबो गोबां आबाद थाबावो जेरै जिंखा जिंखा पानिलाव बायदि बायदि आरो दाथ' जेरै जोंनियाथ' आसामाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा माइ आबाद माइ आबादनि थाखाय नङा जोंनिया साहा आबादनि थाखाय मुंदां खारना औ साहा आबादाथ' जोंनिया जेनेबा साहाखौबो साहायाबो गोबां गोनांथि जे जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव जोंनिया सानफ्रोमबो मानसिफोरा गोबां साहा लोङो। जेरै जोंनिया साहा आबादखौ जोङो गायो आरोना जोंनि गायनायनि उनाव साहा आबादा जोंनो बेयाव बोसोरफ्रोमबो बेयो गोबां बोसोर बोसोराव लागै थायो। नाहा जोङो बेखौ जोङो गायनायनि उनाव जेब्ला देरबा जों बिनि बिजौखौसो बिलाइ बानायो नालाय बेयो गोदान गोदान खिलिफिनबाय थायो। औ समजों लोगोसे बेफोरखौ खालांबाय थायो उम। बिदिनो आरोना नोंथाङाबो आरो मायबा फोर आबादनि सोमोन्दै रोंगौथि दङोब्ला फोरमायलाय।
नोंथाङा नोंथाङा मेसें बोथोरनि ओ मथर, लेस्रा, सिंखा बायदिनि सायाव ए से फोरमायनो हागोन नामा?
औ। मथरखौथ' जोंनिया मथरखौबो जोंनियाम बायसो आरोना जोङो मथरखौबो बिदिनो गायो आरोना फिसा फिसा बेगरखौ जोङो गरजै फोहोलाङो। बेनि अनगायैबो जोंनिया जोङो थास'खौबो मावनो हायो आबाद हिसाबै गोबां। थास'आबो जोंनिया गोबां मुलाम्फा होयो बिबारबो होयो होमबाबो होयो। जोंनियाथ' गोबां मानसियानो जेनेबा साख्रि थाख्रि मावा नालाय जोङो साख्रि थाख्रि मावैलाय जोंना गोबां मानसियानो आबादनि सायाव सोनार थायो नालाय बेयावनो जोङो आबादजोंनो गोबां मानसि जिउ खुङो। जेरै आबादखौ जोङो आबादा जोंनिया बुंनो थाङोब्ला जोंनियाथ' जोंनि दा आसामाव गोबां बर' मानसै असमियानो जा हारसायानो जा गोबां मान सियानो जोंनिया आबादखौनो मावो। आबाद जाहाथे जोंनियाथ' गोबां मानसिनाव साख्रि थाया नालाय जों आबादनि सायावनो सोनारना थानाय मानसि नङा होनबा। औ औ। आबादा जोंनिया मोनसे गाहाय राहा लामा आरोना जोंनि जिउ खुंनायनि।
औ।
जेरै नोंथाङा बुंलांबाय जोंनिया दैज्लां बोथोराव जों माइ आबाद मावो। मानो होनब्ला दैज्लां बोथोराव जोंनि दैनि बिबाङा बाङो जाहाथे जोंनियाव नां गौ बिबांनि अखा हायो आरो जोंनि जोंनियाव जेनेबा नांगौ बिबांनि अ खा जोंनियाव दैनि आंखाल जायोलाय जों माइ आबादखौ मावो नङा होमबा। औ उम बिथाङाबो माइ आबादनि सोमोन्दै फोरमायलांबाय बिदिनो जोंनिया माइ आबादावबो गोबां मुलाम्फा थायो। जेनेबा जों माइखौनो जों होनबा जोंनिया गुबै आदार ओंखामानो होनलाय जोङो बेखौ गुबै आदारा जोंनिया ओंखामानो नालाय जोङो जेनेबा माइखौ जोङो जे नेबा मिलावनानानैसो जोंना माइरं मोनो जायखौ जोङो ओंखाम हिसाबै जायो नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां।
बेनि अनगायैबो जोंनिया गोबां आर रोखोमनि आबाद दंबावो आ बादनि अनगायैबो जोङो खायसेया जोंना फिथाइ सामथाइनिबो मबा मावो आरोना जोंनिया। आबाद जेरै बेफोरखौ जोङो फिथाइ सामथाइखौबो गोबां गायनाय नुनो मोनो। जेरै जोंनियाव दा बुंनो थाङोब्ला जोंनियावथ' जोङो थाइलिर बागान, जेरै थार-थारुन थारुननि बागान, खारजिनि बागान बिदि गोबां नुनो मोनदों नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां।
दानिया बुंनो थाङोब्ला जोङो जोङो हाथायफोरनिखौ बायालाबानो जों हायबा न'आवनो गायनांगौ मानो होनबा जोंनिया बेफोरो न'आव गायनायफोरखौ जोङो गावनो गाव नुखायो नालाय बेवहाय जोङो गोबोरखि हासार आरो बेनि अनगायैबो जेरै खान्स्रि हासारफोरखौल' बांसिन बाहायनाय जायो। आरो जों दा हाथाय बाजारनिखौ बुंनो थाङोब्ला बेफोराव गोबां रासायनारि हासार आरो बे गुबुन गुबुन रोखोमनि हासार बाहायनाय जायो जायनि जाहोन जोंनिया फ'सला बारा गाहाम जायाबो जा औ बारा गाहाम माने पसोराव जोंनिया बेयाव गोबां भेक्सिन सिनुवारि हुं होनाय जायो आरोना जाहाथे जोंनि देहाखौ खहा खालामनो हागौ बेफोरखौ जों जाब्ला एनिखायनो जोङो न'आव गायना जायोब्ला जोंनिया मोजां जायो आरोना
औ औ
उम बा मोनो जाहाथे बेयाव नांगौ बारा बे दे होनब न' जों नोंथां जोंनिया समाव ब' थौथाय दोनथ'नोसै
दे बिदिब्ला